औ खोनादों ना नोंथांङा? औ खोनादों, औ आंङो दायो ओरैनो नै जिरनानै दंङ।
अम नों थांङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन‌ नोंथां।
अ आं नों ओरैनो दंङ आंबो।
अह ओ ओ
आं नोंथांनाव मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन।
औ
टपिका बेनो जे जोंनि बर' बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि बाग गै एसे नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन।दायो नोबा जोंङो जोंनि गामिनिखौनो बुंनोसै आंङो जेनेबा जोंनि एरियायाव ओ बे बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंङो बेफोरनि बागै एसे बेखौनो फोरमायलां सै जेनेबा आंङो जे मेगनजों नुबोदों बेखौनो बुंनोसै आरो। जेनेबा जोंनि बैसागु फोरबोआथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सोलिबोबाय थानाय बर'फ्रा ओ फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। जेबा जाहाथ' बेयो मोनसे ओ ट्रेडिसेनेल मोनसे फोरबो आरो जेनेबा बर'फोरनि दा बेखौहाय जोंहा गोदोनिफ्राय ओ माबादि खुं नुयोमोन जेनेबा आरो दायो माबायदि सोलायनाय फैगोन बिनि बागै एसे फोरमायनोसै जेनेबा गोदोथ' जोंहा बैसागु बोथोरखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन जेरबा बेखौ जोंहा स्नि सानसिम फालिनाय जायोमोन आरो दाथ' जोंहा स्नि सानसिमखौ फालिनायखौनो नुनो मोनला सानथाम सानब्रैसोल' ब इफोरबायदि फालिनायखौ जोंहा नुनो मोनसै आरो आजिखालि। दा जों ना ओ गोदोयो बिदिनो जोंहा दासिमबो फालियो आरो बेखौहाय दासिमबो मानिनानै दंङ जेनेबा जोंहा गिबियाव जोंहा बैसागु बोथोराव ओ जेनेबा गिबि ओ गिबि सानावहाय जोंहा ओ मोसौनि बैसागु जाग्रोयो आरो। ओ जेनेबा जोंङा बेयावहाय बिनि उनावहाय जोंहा मानसि बैसागु जायो बेनि उननिफ्रायसो जोंहा गिबियाव मोसौ बैसागुखौ माबदि फालियो होननानै बुंङोब्ला जोंहा मोसौखौ जेनेबा थुखैनाय मोसौ थुखैनायबो होननानै बुंङो जोंङो। बे समाव जोंहा फुङावनो सिखारनानै बिदिनो थाइखा ओ बाब्रि खब बिदिनो लाव फान्थाव बिदिनो बायदि रोखोम माखासे ओ फिथाइफोर लानानै जोंहा मोसौनो ओ बेखौहाय फिसा फिसा हानानै जोंहा थुनानै माला सुनानै जोंहा बेखौहायो मोसौनो गानहोनाय जायो आरो। दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ मोसौखौ समायहोनो थाखाय जोंहा मोसौनि मोदोमाव माखासे ओ थफा थफा गोसोम गोसोम मै जोंहा माखासे हांगारखौ जोंहा फुननाय जायो बेखौ जोङो साराय बा दोगसिफोरनिफ्राय ओ एल'नानै बा जोङो हुख'नानै बेख होनाय जायो। खायफा खायफा बे गोसोम हांगार खौ जोङो बेटारि जेनेबा टर्च बेटारि गाज्रि जानायफोरनिफ्रायबो जोङो बख'नायखौ जों नुनो मोनो आरो देग्लिनानै लानायखौ। दायो जेनेबा जोङो बेखौ खौहाय मोसौनि मोदोम गासिबखौबो जोंहा समायसार होननो थाखाय जोंहा बेखौ थुनानै होनाय जायो। दा बिनि उनावहाय जोंहा बेखौ जेब्ला मोसौनो थुखांनानै होयो अब्ला जोंहा मोसौफोरनो बे बोसोर गोदाननि नामै जोंहा दुरुंफोरखौबो गासैखौबो जोंहा गोदानै होनाय जायो आरो। दा जोंहा बेख खौ मोसौखौ जेब्ला दुरुं गोदान जेनेबा गास सै माला बिदिनो फोथा थुना होखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय दैमा फारसे ओ थुखैनो थाखाय लाना थांनायनि लाना थांनाय जायो आरो। बेवहाय जोंहा बयबो गामिनि गासैबो बेवहाय ओ गावबा गाव मोसौखौ लांनानै बेयाव थुगैनाय जायो आरो बेखौ फोथार फारसे जोंहा ओ खानानै बा हगारनानै फैनाय जायो आरो। जोंहा बे समावहाय बुंङो आरो मोसौ फोलावथिजों बुनो मोना होननानै बिनि थाखायनो जोङो मोसौ होलांनाय टाइमावहाय ओ जोङो लोखोना बा बाब्रिख खब बिफां बेफोरजों जोङो बुज्रावलांनाय रजायो आरो दा बिनि उनावहाय बे जोंहा बे दिनखालिनो जोंहा ओ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मानिबोबाय थायो आरो ओ बेवहाय जोंहा गोखो गोखा गो गोखै जानाय माखासे हाबाफारिबो जोंहा जानाय लोंनाय ओ आदब खायदाखौ जोंहा लानाय जायो। जेरावहाय जोंहा हाग्रायाव मोननाय माखासे मैगं था ओ मैगं मैलाफोरखौ जोंहा बुथुमनानै लाबोयो जेरावहाय जोङो ओ मिथिनो मोनो सेजौ सेथा जोङो ओ मैगंफोरखौ जोंहा बुथुमनानै लायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जायखौ जोङो जायोब्ला ओ जोंहा देहानि माखासे बेराम जानाय माबाफोरा बेमार आजार जानायफोरा जोंहा खारो होननानै जों गोदोनिफ्रायनो फोथायबोयो। नाथाय बेयो बेसेबां सैथो आं बेफोरखौ मिथिया। जेनबा जोङो बेखौहाय ओ दाउ बेदर बा अमा बेदरफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बोसोर गोदाननि नामै। दा बिनि उनावहाय जोंहा फैयो बेखौ जाखांनि उनावहाय ओ जेनेबा मानसि बैसागु बे मानसि बैसागुआव जोङो मानसि बैसागुनि गिबि सानावनो जोंहा ओ गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो गासैबो उन्दै गेदेर गासैबो दुगैस्रां लोबस्रांयै ओ गोदान बोसोरनि गोदान गस्ला लंफेन गाननानै जोंहा ओ मान लालाय ओ उन्दैया गेदेरखौ मान बाावनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय बदि होलाय बोर होलाय आरो लालायनायखौ जोंहा नुनो मोनो आरो।
औ औ।
बेनि उनावहाय जोंहा नैथि सानावहाय जोंहा ओ जेनेबा न'खर न'खरै जोंहा गामिनिरा गासैबो बोराइ बेन्थ' ओ गेेजेर उन्दै गासैबो जोंहा ओंखारनानै ओ न'खर न'खर मोसानायखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिनो लानानै जोंहा ओ मोसायो जेरावहाय जोङो बर'नि गाननाय जोमनायखौनो लानानै जों मोसानाय जायो आरो जेरै जोंहा ओ हौवाफोरा गामसा गामसा गोथ थां आरो ओ गामसा गोथां आरो गस्ला गुफुर आरो हिन्जावफोरा दख'ना गोमो बेफोरबायदि गाननानै ओ जोमग्रा आर'नाइ लानायानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो। ओ दायो नोंथांमोननिथिं बैसागु ओ बैसागुखौ माबायदि फालियो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ बैसागु होननानै बुङोबाथ'। जोंनि आसामावनो बर' हारिनि मोनसे मा बियो मोनसे गेदेर फोरबो होननानै मानिनानै लानाय जायो। बेैसागु। खौहाय जोङोहाय उदां बोथ थोरावहाय फालिनाय जायो।
औ।
बेयावहाय जोङोहाय मा होनो बोसोर गोदान होननानै जोङो गिबि बोसोर गोदानखौहाय मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु होनोबा जोंहा। हाय मोसौ बैसागुआ एप एप्रिल दाननि। जिब्रै जिब्रै। थारिकआवहाय संक्रान्ति मुङै जों जों बेखौहाय मोसौ बैसागु होनना फालिनाय जायो। बा नोंथाङाबो फोरलांखाबाय मोस सौखाय जोङो सिंगांगै। मोसौखौ सिगांगो जोङो माला बानायनो थाखाय जोङो बेयावहाय लाव फान्थाव हालदै। हालदै होनानैहाय। थाइखा होनानै जोङो माला सुनानै मोखोना बिबार होना माला सुनानै जोङो गानहोनाय जायो। आरो बाव जों मोसौखौ गुनो थाखाय। बे बादिनो लावथि रायदों लानानैहाय जोङो बेखौ। लानानैहाय जों बेखौ मोसौ। खौहाय थुखैनो थाखाय जों दै बालथिंसे लानाय जायो आरो। सिगां समावथ' थुखैनो थाखाय जोङो बिलोफ्राव। हाय लांनानै थुखैहैनाय जायोमोन। नाथाय दायो जोंङोहाय न'आवनो। थुखैनायखौ नुनो मोननाय जायो। सिगांग्रो जोङो मोसौ। खौहाय थुखैयैनि सिगाङो मोसौखौ साजिहोनो थाखाय जों बेयाव नेम बायदियैहाय हांगारखौहाय दैफि नङाबा सारायफोरनिफ्राय जोङो सिगांगोर हख'ग्रोनानै थाव गोथांजों लगायनानैहाय थालिर। थालिर गांख थालिर गांखं नङाबा औवानि माबा दाननानै हासुं बायदि दाननानै जोङो फोथा थुनो थाखाय बेयावहाय जोङो मोसौनि गासैबो मोदोमावनो सोम हांगारजों थुना होनाय जायो। बेनि उनाव जों मोसौ। बेखौहाय थुखैखांनानैहाय हुरुनबोनाय जायो आरो मोसौ थुखैनाय समाव जों मोसौनि मोसौनोहाय सौराइ एवनानैबो जाहोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। बेनि उनाव जोङो लाव फान्थाव जि खिनि थाइखा। रायदों डिग्रि लावथिजोंहाय बुज्राव बुज्राव मेथाइ खन खनै खनै खनै खनै होबोनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों आरो जोंहा मोसानाय गिबि मोसानाय होननानै बुंङोबा जोंङो जिबा थारिखआवहाय बरफोराहाय सिगांग्रो मोसानायनि सि उन्दैफोर गेदेरफोरखौ खौहाय खुलुमनानै सनमनानै लायो आरो गेदेरफोर दाहाय बोसोर गोदाननि नामै उन्दैफोरनो खरआव दांनानै बोर होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ
आरो बिदिनो जोंहा से थारिखावथ जों मोसानायखौ नुनो मोननाय जाया इदिनो सनमान लानाय म सनमान लानायखौल जों नुनो मोननाय जायो नाथाय जोंनि
औ
जों गामियाव जोंनिथिंजायहाय जोंङो से दान से थारिखनिफ्रायनो मोसानाय जायो आरो से थारिखनिफ्राय मोसानो लानानै जोंङोहाय थान थारिखसिमहालागै बैसाग थानि थाम थारिखहालागैसिम जों मोसानाय जायो
औ
बेनि उनाव जा। मोसानाय होननानै बुंङोब्ला। बा बरफोरा जोंहा। आंगो ड्रेस दंखायो।
औ।
जोंहा हिनजाव हिनजावसाफोरा हिनजाव।
औ।
दखना गोमो। ब्लाउस गोजा। आरो। आर'नाय जोमग्रा जोंनो होयो आरो‌
नखर गामि लानानै फैनाय जायो बेनि उनाव जोङो मोसाखांनायनि उनावहाय जे रां मोनोबा जे माइरं दान मोनो बेखौ जोङो बेखौ जोङोहाय फैसाखौहाय जमा खालामनानै ए बा माइरंखौहाय फानखांनायनि उनाव जे जे रां जमा जायो बेजों जोङो खावसे खिनिखौहाय पिकनि बा फार्टि हिसाबै गामियाव रं जानाय हिसाबै जानाय जायो आरो खावसेखिनि रांखौहाय नांगौनि थाख खाय उननि समनि थाखाय जोङोहाय दोनथुमनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो जोंहा बैसागुखौहाय गोदोनि समनिफ्रायनो फालिबोनाय होननानै जोङो मिनथिनो मोननाय जाखायो बैसागुआनो जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो बा देरसिन फोरबो होननानैबो मानिना लानाय जायो आरो।
औ दे नोंथां
ओं